हेलौ औ खोनादों एसे लासै खोना फैदों। बिदि औ खोनादों। खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
औ बिदिब्ला जों दायो बर' बर'नि जेनेबा गाननाय जोमनायनि सायाव एसे रायलायसै। आ बराय आ बर'आ जेनेबा बोथोर लानानैबा बोथोर बाय फोर्बो फोराव मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय? गाननानै जेनेबा फोरबो फालियो बा मा रोखोमनि जि जोम गानो बेनिसयाव एसे रायज्लायनोसै जोङो।
औ।
बिदिब्ला जेनबा गि-गिबियावनो जेनबा आ बर'फ्रा दा बैसागो रंजाथाइ फोरबोआव
औ।
बे फोरबोआव जेनेबा बर' सेंग्रा सिख्ला बा हौवासा हिनजावसा जे मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय गाननानै ओ बर'नि रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो बेनि सा सोमोन्दै इस दे फोरमायदो नोंथाङा।
औ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे गथाय सिनायथि दंखायो।
औ औ।
जेरै आइजो मानसिफोरा दख'ना गानो। आरो हौवा मानसि फोरा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदियानो दा जोंनि गाहाय बैसागो फोरबोआव दिनि गाननै जोमनाय होननानै बुङोब्ला
औ।
गाहायै बेनो आइजोफोरा जोंङो दख'ना गानो। ओ फास्रा लायो। आर'नायइ लायो। आरो हौवाफोरा गस्ला गानो। गामसा आर'नाइ खर'आव खावरि हायो।
औ।
दा दोरोंङारि बायदि होननानै बुंङोब्ला गोदोहाय माने जोंनि बैसो बैसागो फोरबोआव गाननो जोमनाया मोनसे रङैनो मोनसे गाबैनो गाननाय बेबायदि नङामोन आरो। जाय जेरै हायो गोजा गोमो माने रं बिरंनि बेफोरबायदि गानोमोनो आरो नाथायबा दा मुगाजों लोगोसे सोलायबोनानै दा मोनसे थि ओ गाब महर होनाय बायदि जाहैबाय दा बयबो आइजो फोरा गोमो दखना गानो आरो गोजा फास्रा लायो गोजा ब्लाउस गानो आरो हौवा माहारिफोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर आरो आरनाइ आरो बिनि सायाव आरनाय गस्ला फोर गानो बेफोरबायदि महराव माने सोलायबोबाय आरो
औ
सिनारिखौ जों नुनो मोनो।
औ लोगोसे नो आइजोफ्राबो ओ बैसागु समाव आर'नाइ लानायखौ नुनो मोनो। बे आर'नाइ लानो औ बे आर'नाइ लानायनि गेजेरजोंनो माबाफोर जेनेबा बेरखाङो नामा आइजोफोरा आर'नाइ लानायनि गेजेरजों आइजोफोरनि समायखांनायाव माबाफोर ओ आर'नाइया जेनेबा बिफाव लायो नामा?
औ आर'नाइयाथ' जोंनि बरफोरनि गोबां आं माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आंगो मोनसे हारिमु दिनथि फुंनाय जि आरो जेरै जोंनि आर आर'नाइयाव हाजो आगर थायो। आरो गेजेराव बायदि गुबुन गुबुन आगरफोरो थायो बे आगरनि आगरनि जोहैनो माने जोंनि बर' हारिनि मिथिंगानि सावगारिफोरा बेरखाङो। आरो जोंनि हारो हारिया हाजो हायेन बायदि बायदि जायगायाव थांनानै संसार जाबोनाय बैफोरखौ माने बे सावगारिनि गेजेरजों बेरखांहोनायखौ नुनो मोनो आ रो दा औ बे आर'नायनि गेजेरजोंनो जोंखौ माने बयनिस्रायबो समायसि नुहोयो आरो। गुबुन हारिफोरनि फ्राय बा गुबुन गाननाय जोमनायफोरनिख्रुइ आर'नाइया जोंनि गेजेराव माने जोंखौ बयनिख्रुबो साब सिन समाय होयो। औ जायनो जाहोनाव आर'नाइ खो जोङो रंजानायावल' नङा जोङो गिदिर फोरखौ मान बाउनाय
औ मान बाउनाय। औ।
फुजा पात खालामनाय बेफोरावबो दा आलासि बावना आलासिनो मानबावनाय बेफोराव जोङो बाहायो आरो
ओ
औ
आर'नाइय जेनबा मेल मिथिं ओं गोबां बिथिङाव जेनबा-जेनबा सोरखौबा मान बावनाय बा गरायनाय हाबाफारियावनो जेनबा आर'नाइनायनि जोबोद गोनांथि बर'नि थाखाय औ
लोगोसेनो आरो ओ बर'फोरा जोंना हाबा हुखाफ्रावबो जेनबा बर'नि गाननाय- जोमनायखौ गाननानै हाबा हाबा फोरखौबो जेनेबा खुंलाङो नो हाबाफोराव जेनबा हााबाफोराव दख'ना थावसिन बाहायो बे दख'ना थावसिखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ बेखौथ' आङो बांद्राय बिनि सायाव गियान गैया
औ अब्ला दखनथावउसि औ
गाहायै दख'ना थावसिखौ गोदोनि समफोराव हाथासुनि हाबाफोराव बाहायो आरो हाबा गिदिर जेरावबो बैराथिफोरा गानो लोगो लोगोसे हाबाजों लोगोसे बे दख'ना थावसि खौ दौदिनिफोराबो गाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ
जेरै खेराइ फुजाफोराव दौदिनिफोरा गाननाय नुनो मोना आरो गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि सिगाङावहाय हाबा होननानै बुङोब्ला दख'ना थावसेयानो
औ औ
दा दा बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनला थेउब्लाबो जायगा जायगा गोबां बाहायो आरो
औ
बर'फोरनि गेजेराव ओरैनो गाहाय मा मा रोखोमनि दख'ना बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो आथिखालाव
औ आथिखालावथ' जोङो गुबै दख'नाफोरजों लोगोसे गोबां रोखोम रोखोमनि दख'नाफोरजों जायखौ नामफोर मिथियै बेफोर खौबो बाहायनायखौ नुनो मोना लुबैयि होनना बुङोब्ला बे दखाना थावसि आगरगु गुबै आरो मेगन दख'ना आरो बिदन दख खना बेफोर-बेफोरनो गाहाय आरो जोंङो
लोगोसेनो बर'आ आथिखालाव जे बर'फ्रा ओ गायो मेखेला ना मा दख'ना होननाय दं बे मेख ख्ला दख'नाया बर'नि थाख खाय ओ बर'नि दख'ना होननानै नोंथाङा सानो नामा बरनि था बर'नि ओमफ्राय जेनेबा बर'नि सिनायथि जेनेबा दख'ना होननानै नोंथाङा बेखौ सानो नामा जेनेबा मेख्ला दख'नायाथ' जोंनि बर'नि बायदि आं मोना नोंथाङा माबायदि मोनो जे मेख्ला दख'नाया बर'नि होननानै नोंथाङा सानो नामा ए खौ
औ बेखौथ' जोङो साननानै नायोब्ला जोङो बर'नि बायदि नुवा नाथायबा ओ जाय समाव जोङो गल गलपारानि ओ बिथिंहाय माने गिबियाव सिगाङाव जोङो जाय समाव बांद्राय दख'नाफोरबो गाननो रोङामोन ना
औ
सख'नानै गाननाय हुदाफोरा माथिं माथिं माबायदि गाननांगौ बेफोरखौ रोङामोन जायनि जाहोनाव बेबायदिनो फास गिबियावनो बिदि गानोमोन आरो दा जोंनि दख' दख'नानि महर होननानै बुङोब्ला जोङो मेख्लाखौ दख'नानि महराव होनो हाया मानोना जोंहा दख दख'नानि महर होनना बुङोब्ला गुबुन मोनसे महर दंखायो। नङा होमब्ला जेरैबायदि जोङो बयबो दा समायनायै गानो मेख्लाखौथ' जों बिदि गाननो हाया
औ
आरो मेख्ला होननानै बुङोबा जोङो जेरै आसामिस मानसिफोराबो गानो बेखौ नाथायबा ओ नाथायबा जोंनि बायदि गाना थेवब्लाबो बिसोर गाहायनिफायनो गानो बे एखे बाय जियानो गाननायनि डिजाइनफ्राबो एखेयानो जायो बेखायनो जों माने मेख्लाखौ बर'नि गुबै गाननाय महरै आं आंनि साननायाव लानो हाया आरो
औ औ नोंथां आं ओमफ्राय बर'फोरनि आइ जोफोरनि माखासे गाननायनि साननायावथ' एसे रायजलायबाय जों ओमफाय हौवासाफोरनि गाननायनि बिथिङाव नोंथाङा माबाफोर फोर बुंनो हागोन नामा हौवासाफ्रा ओरैनो गाहायै मा मा मा समाव मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय गानो। नोंथांआ एखौ एसे फोरमायदो दे
हौवासाफोरनि गान्नाय होननानै बुङोब्लाथ' बेनो गाहायै गामसायानो जोंनि हौवासाफोरनि गान्नाय गानोजि आरो लोगोसे बेजों गस्ला गस्लायाथ' जों गासिबो एखे गाना दि खुनु गस्लाबानो जायो आरो बेजों लोगोसे आर'नाइ
औ
सिगांनि समावथ' जोङो हाबा हुखा फोरबोफोराव बांसिनै जोंङो गामसा सा गस्लाखौ नों गाननाय नुयोमोन नाथायबा दानि मु गायाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो जिरै हाय हाबाफोराव जों बांसिनै लंपेन्ट सार्ट बिदि कट बायदिसिनाखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो खाय जे फोरा बै गुबुन हारिनि फ्राय हाबफैदेरनाय जेरै फायजामा बेफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आ
औ औ
फुजा पातफोरावबो बेबायदिनो जानो हमसै मायावबा मायावबा माखासे जाय गाहाय गाहाय फुजानि गाहाय बिबानगिरि बैसो बेफोरखौल' जोङो बे गामसा खौ गाननाय नुयो ना माखासे ओरैनो फैनायफोरखौ जोङो लंपेन्ट आरिखौनो गाननायखौ नुनो मोनो नों दानिया औ आं बिनि गेजेरजों बेखौनो बुं थिनो सानोदि जोंनि बर' हा रिखौ गोजौ सिनायथि होनोब्ला जोङो गासैबो हौवा हौवासा मानसिफोर हौवा मानसिफोरा जोंथ' गामसा गाननाया गोनांथिथार
औ औ
औ मानो होनोब्ला जों गामसानि गेजेरजों जों बर' हारिनि
औ सिनायथिखौ होनो हायो बा लाखिनो हायो जोङो
बेबायदिनो गावनि जायगायावल' नङा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांओब्लाबो जों गावनि सिनायथिनि गाननाय जोमनायखौ हारिनि गाननाय जोमनायखौ गानोब्ला मोजां आं बेखौनो सानो आरो
औ अब्ला दे नोंथां जों कलखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना दे
मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै